हेलौ नोंथां। खोनादोंना नोंथां औ नोंथां खोनादोंना? औ खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथांनिसिमबो।
औ नोंथाङा ओरैनो दंना?
औ आंबो ओरैनो दं।
ओ दा आं नोंथांजों एसे ओ मोनसे आयदानि सायाव रायज्लायनो होननानै ओ कल खालामनाय जादोंमोन। नोंथाङा रायज
औ औ औ हागोन नोथां हागोन हागोन।
दा आङो ओ जोंनि बे दैज्लां बोथोरनि आबाद माइ आबाद बेजों बेनि सायाव आं नोंथांजों सावराय नो होननानै कल खालामदोंमोन नोंथां सावरायनोसै नामा नोंथां होमबा।
औ औ जा- सावराय जागोन दे नोंथां सावराय सावराय जागोन दे।
औ नोंथां। दा जोंहा गिबियावनो नांग्रोगोन माइ आबाद मावनो थाखाय जोंहा माइलिनि गोनां थि जागोन नोंथां दा बे माइलिआ गोबां जोलैनि जायो बा गोबांजादनि जायो जेरैहाय आसु, माइब्रा ओ बेबायदिनो बायसुमुथि बेबायदिनो दानि जि दानि जुग-जुगावथ' गोबां गोदान गोदान माइ ओ जोलै ओंखारबाय। नाथाय आं दानि गोदान जोलैनि मुंखौ बुंलायला। दा जिखुनु इसे ओ जोलैनि गोनांथि जागोन बेखौ जोंहा गिब बियावनो बस्था मोनसे बस्था जेरैहाय जोंहा गोबां बस् था थायो, ओ प्लास्टिकनि बस्था आरो फाथोनि बस्था।
औ औ।
जोबोर मोजां जायो बेनि थाखायनो जोङो फाथोनि बस्थायाव मोजांहाय जेसेबां फोगोन बेखौ सोनानै ओ बेखौ फख्रि बा मोनसे ओ दंग' बेफोरबायदियाव सोमनानै दोनगोन आरो मोजां खाथेनानै बेबायदिनो दोननानै जोंहा से-ओ सानसे बा साननै बेबायदि सोमना दोननानै बोखांनानै जोङो मोनसे प्लास्ट टिक बा मोनसे ओ हायावनो ओ फेनस्रानानै मोज जां दोनगोन आरो बेखौ बेबायदिनो थालिर बिलाइ नङाबा थास' बिलाइ बेबायदि खोबनानै हरसे दोनगोन आरो जाहाथे बेनि जा रोदा बेफोरो मोजां ओंखारबोयो बा मोजां खिलियो। बिनि ओ जा खिलिनाय गाजा हरनाय बेयो मोजां ओंखारनाय बादि बिदि खोबना दोनगोन आरो हरसे, बेनि उनाव जोंहा ओ गिबियावनो नांगोन ओ हालौनाय जायगा। खोथिया फोनो थाखाय बेखौ जोङो गोदोनि दिनावथ' जोङो बेरेफुंजानि थाम रिंगा बा ब्रै रिंगायावनो सोरांस्लाब मोना ओ बेबायदिनो होलांनानै जोङो हालएवनाय जायोमोन नाथाय दानि जुगाव जोङो ट्रेक्टरजों हालनाय जायो बेखौ जोङो मोजाङै हालेवना लानाय जानाय जागोन आरो जाहाथे बियो मोजांहाय ग्लेब ग्लेब मो मोजां हाब्रु जायो बेबायदिनो हालेएवनानै आलिखौ मोजां खोनानै लानानै आलिखौ लिरनानै बेबायदिनो ग्लेब ग्लेब समान मै बोनानै लानाय जागोन आरो नोंथां गोदोनि दिनावथ' जोङो ओ- मोसौजोंनो मै बोयोमोन नाथाय दानि जुगाव जोङो ट्रेक्टरजों हालनायलाय जोंहा मोनसे रटार होननाय बे ओ जा हाल बेनो जोंहा मै बायदि खामानि होयो जोंहा मै होलायनांगौनि गोनांथि गैया आरो बेनि थाखायनो जोंहा समान खायो बे बायदि समान जायो जाखां जेब्ला हालौखाङो बा ग्लेब ग्लेब हाल खाङो अब्ला जोङो बेयाव होनो थाखाय जा सोमना दोननाय माइलि बेखौ जोङो ओ सुथुमफिननानै जोङो बस्थायाव सोना लांगोन आरो। बै जायोबा खोथिया ओ थिलि बा खोथियानि फोग्रा जायगा दुब्लि बेयाव लांनानै जोङो खेर खा बा बेबायदिनो दाबोराव लानानै जोङो मोजांहाय सारगोन आरो बेयाव सारजोबनानै जोङो ओ रज'नो थाखाय ओ एकदमबारे ओ मोजां जाहाथे बाख्ल' बुख्ल' जाया बेबायदिनो सारनानै फैगोन बेबायदिनो सारखांनायनि उनाव जोंहा जेब्ला रज'यो रज'नानै अब्ला ओ जलायसेसो जायो अब्ला जोंहा बेयाव हासार होगोन मानो हासार होगोन होनबाथाय जोंहा बे खायमा खायमा मोजां जाबोनायनि थाखाय बा गुरै जानायनि थाखाय बा खोथिया जौनायनि थाखाय जोङो ओ हासार सारगोन बेयाव जोङो गोबां रोखोमनि हासार सारनो हायो रासायनारि हासार जेरैहाय जोंनि मोसौ खिनि हासार बेबायदि सारनो हायो जोंहा बांसिनानो दानि जुग- आव रासायनारिक हासारखौ बाहायनाय जायो जेरै इउरिया बेफोरखौ इउरियाखौ जोंनो इउरियाखौनो लाबाय हमनानै ला नोंथां दा जोंहा बेबायदि जलायसेसो जाखांनायनि उनावनो जोङो हासारखौ सारना होनाय जायो आरो नोंथां जाहाथे खोथिया जौवो गुरै जायो बेनि थाखाय सोमखोर सोमखोर जाबोनाय बि जोङो खोथियावबो खेबसे हासार सारना होनाय जायो बेबायदि ओ सार- खांनानै जोंहा ओ जा गायनो लागा दुब्लि बेयाव जोंहा खारायना लायो आरो नोंथां। बेबायदिनो खारायनानै जोङो आलिफोरखौ खोबाय खोनानै बेबायदिनो आरो फिन खेबसे ओ हालेवबावबाय बे हालेवनायखौनो बुङो सामार होनाय जोंहा बेबायदिनो हालेवनानै आरोबाव जोङो आलिखौ लिरबावनाय जायो मानो होनबा हाग्रा एसे एनै रज'यो बेनि थाखायनो जोङो आलिखौ मोजांहाय लिरो आरो नोंथां। बेबायदिनो लिरखांनानै जोङो ओ लास्टआव फोमोननानै जोङो एवगारबावनानै जोङो बे माइखौनो फुनानै ओ बा हाजिरा बा ओ सावरि लानानै जोङो बे माइ खोथियाखौ फुनानै जोङो बेयाव ओ गायहोयो आरो बेयाव गोदोनि दिनाव थ' गोबां बेबायदिनो ओ- सावरि बादालि जालायनानै बेबायदिनो ओ- गायोमोन दानि जुगाव औ- दानि जुगाव नाथाय गोबां हाजिरा बायदिसिना लानानै जों गायनो गोनां जायो बेबायदिनो गोबां ओ आदब खायदाजों दानि मुगायाव ट्रेक्टर बायदिसिना मेसिन ओंखारबाय माइ गाय गायग्रा मानसि गैयाबाबो दा मेसिनानो गायो होननाय बायदि दा नोंथांनि जायगाफोरावबो बेफोरबायदिनो गोदानारि आदब खायदाजों मावो नामा नोंथाङा आंनो ए एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथांनि जायगायावदि माबायदि माइ आबादखौ खौ मावो आङो नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा आंनो
औ नोंथां आंबो जोंनि जायगायाव माबोरै माइ आबादखौ मावनाय जायो बेनि सोमोन्दै एसे सुंदयै फोर नोसै जोंनि जाय जायगायाव माइ आबाद मावनाया फ्राय सरासनस्रायै माने नोंथां बुंलांनाय जिखिनि नेम खान्थि बेफोरजों गासिबो गोरोब लाङोबा मिलायलाङो आनो थेवबो आं इसे सोमोन्दै बुंलांसै जोंनिया बेहायबो माने माइखौ माने गायनो थाखाय नोंथां बुंनाय बायदिनो माथे जोलैनि गोनांथि जायो आरोना जोलैनि गोनांथि जायो जेनेबा माइलि बा जोलैनि गोनांथि जायो नोंथाङा जो बुंनानै लेखा जेरै जोंबो बेखौ बेखौ बिदिनो फुख्रि बा दैमाफ्राव दैयाव सोमनानै लायो बेफोर माइखौ मायने नोंथाङा जेरै बुंलांबाय बेयाव सोमनानै लानानै उनाव नोंथाङा बुंनाय ले खा बिदिनो फोरान नाव माबाफोराव खामसालिफोराव बा बारान्दाफ्राव बा गोदोनिनावथ' बाख्रि थायो नालाय बा सोरनावबा सोरनावबा थायो दाबो बे बाख्रि सिंफोराव माने गाहायाव लांदां जायगा थानाय बाख्रि सिंफोराव फोराननानै बिदिनो गाजा बेरनो थाखाय दोनना आरो दोनो आरोना जेनेबा थालिर बिलाइ बा बिदिनो थास' बिलाइफोरजों बेनि उनाव जोंनियावबो नों थां बायदिनो माने खोथिया थिलि बा खो खोथिया बारिखौ माने मोजाङै दुफु दुफु हालेवनानै लायो आरो ना ट्रेक्टर बा मोसौजों जोंनि गोदोनि दिनावथ' ट्रेक्टरजोंथ' हालेवनाय गैयामोन दानि जुगावसो ट्रेक्टर ओंखारबाय गोदोबो गोदोबो जोंनियावबो मोसौजोंनो गोबां हालेवनायखौ नुनो मोना मोनो आरो ना नोंथां दानिया ओमफ्राय जोंनियावबो फ्राय ट्रेक्टरजोंनो साला माने हालौवो आरो ना मानो होनबा ट्रेक्टरजों माने गोबां माने समखौ बासायनो हायो आरो ना नोंथाङा माने गोदोनि दिनाव मोसौजों हालौ बा गोबां माने टाइमआबो खहा जायोमोन माने समाबो गोबाव नांगौ जायोमोन बेहाय खस्थ'आबो एसे बारामोन बा बांसिन सिनमोन नाथाय दानि जुगाव गोनोखोआरि मुगा ओंखारनाय लोगो लोगो माने समाबो बुहुत बासायो आरोना ट्रेक्टरफोरजों हालेवनानै आरिनानै थिग बेबायदिनो जोङो ट्रेक्टरजों हालावना लानानै माने बे खोथिया थिलिखौ दुफु दुफु
बा लानाय जायो आरोना औ नोंथां औ दुफु दुफु खालामनानै बे मा खालामो बै खोथिया माने एसे
बेवहायना थालिर बिलाइजों दानिया जों मा खालामगोन बे खोथिया थिलि हालौवनायखौ जोङो हालेवखांनाय लोगो लोगोनो माने बेहाय लोगो लोगो गाया आरो ना माने मानो होनोबा होनोबा हालेवनाय लोगो लोगो हाया दुफु दुफु जाना थायो आरो ना नोंथां गुरै जाना थायो मानो होनबा दैबो थायो आरोना बे गुरै जानायाव लोगो लोगो माने खोथियाखौ गारनानै होयोबा माने खोथिया सिंथाराव गोदोलांजोबो आरो ना नोंथां।
औ नोंथां औ।
खोथियाया रज'बोनो बा खिलिबोनो माने थान जायो आरो ना बेखायनो बे हाखौ एसे रानहोनानै रानफुनलाबा गोरा एसे खालामस्रोयो आरोना। बेनि उनाव बेखौ माने एसे रोंगौथि गोनां सुबुं लानानै माने बे खोथियाखौ जोङो फोनाय जायो। जाहाथे जेनेबा जानला मोनला सारबाथ' बै मा जायो। खोथिया थब्रा थब्रा जायो बिदिनो गेसें गेसें अए सिरिबाङै जाया आरो ना जानला मोनला मानसिया बेखौ फैयोबा बेखायनो रोंगौथि गोनां सुबुं लानानै बे खोथियाखौ मानेप फोनाय जायो माने जाहाथे सिरिबाङै बे खोथियायाव रज'लाङो। बेनि उनाव बे खोथियाखौ जोंहा रैखाथि होनो से खामानि मावनांगौ जायो जेरै बे खोथिया थिलियाव दउथुबफोर बिदिनो दाउस्रिफोर माखासेफोरा माने बे खोथियानि बे जिखिनि गाजा बा बेगर बे खोलायनायखौ माने जानो नागिरो आरो ना
औ नोंथां औ।
मोहे जें बेखौ बै बै थियाफोराव माने बे दाउखौ माने होबाय थानांगौ जायो एसे जोथोन लानांगौ जायो बेनि उनाव हामनांगौ जायो बेरा बा मुस्रि होथैेनांगौ जायो आरो ना खोथिया थिलियाव मोसौ मोसा हाबनायनि थाखाय बेनि उनाव जोङो बेखौ जोथोन लायै लायै नोंथाङा बुंनाय बायदिनो हासारफोर आरिफोर नानै जोङो जेब्ला खोथिया जौबाय गायफुजानाय जाबाय फुस्लाय जानाय जाबाय अबा जोंनियावबो बिदिनो सावरि बादालि होनानै बिदिनो खालामनाय जायोमोन गोदो नाथाय दानि जुगावथ' माने बारा सावरि बादालि जानायखौ नुनो मोनलिया आर ना माने बिदिनो हाजिराफोर खोथिया फुनायनि बदल रां मोननाय बिदि मावो आरो जोंनिथिं माने माइ गायनायफोरावबो बिदिनो बिनि उनाव माख हामो बे खोथियाखौ फु फुनानै लायो आरोना बे खोथियाखौ फुनाय लानाय समावनो मा खालामनाय जायो खोथियाखौ फुनायनि सिगां सिगां नोंनो जोंहाबो आरो आबाद थिलि मोनसे गुवार लांदां फोथारखौ माने हालेवनानै लाग्रोनाय जायो आरोना थिग बेबायदिनो ट्रेक्टरफोरजों हालवना लाग्रनायनि उनाव मा खालामनाय जायो दुफु दुफु हालान बेखौ माने आलि खोनाय जायो आरोना दुब्लियाव मानो होमबा आलि खोयोबाथाय बेयाव थानाय दै जिखिनि दै गैयाबाथ' माइ जाखाया नालाय बे दैखौ माने चमानथियै लाखिनो थाखाय माने आलिखौ होनाय जायो आरोना जाय जायगायाव दै गैया आ बै जायगायाव आलिखौ थेनानै माने दैखौ सोमोनथिआय लाखियो जाय जायगायाव दै दङ बेखौ माने आलिखौ फल'नानै बेनि दैखौ हगार हरो आरो ना समानथियै दोनो। बे उनाव हालौवखांनायनि उनाव बेयाव माइखौ गायनाय जायो माइखौ गायनानै नों बेयाव गायखां ओ माखासे माने मा मो थाबावो रैखाथिनि जेनेबा जोथोन लानायनि जोंहा माने खामोन थाबावो आरोना।
औ नोंथां औ।
ओ बाथौ
औ नोंथां।
माखो होनबा जायाथां नङा होमबा?
थागौ औ
माने मोने जानला मोनला गायबा जाया नोंथां बे उनाव जों बेखौ माने मा खालामनो जायो रैखाथि होनो थाखाय हासार मुलि बिदिनो सारनांगौ जायो जायफोरा माने हाखौ बया खालामाबा गाज्र दि खालामा हाग्रा बंग्राखौ दानस्रांनांगौ जायो बिनि उनाव जेब्लासिम माइआ मोए हाजानाय जाब्लाय जेनेबा हमनानै ला जि दान बा ओ सोरि द' दान बा बा दाननि दिनाव बेखौ जोङो हानानै लाबोनाय जायो हानानै लाबोनानै माने हानायावबो जोंहा मा जायो गोदोनिवथ' खासि बा मानसिजों बुहुत हायोमोन नालाय बेजोबां ओरैबा नाथाय दानि जुगाव मा खालामनाय जायो जोंहा गोदान मेचन ओंखारबाय गोबो गिदिर गिदिर मायने रायब फोरा माने दुब्लियावनो हा माने माइखौ हानानै मारा हानानै लाबोखानो हायो आरोना। बेफोरबायदिनो जोङो हाना लाबोनानै न'आव माइ खौ लाबोनाय जायो बिनि उनाव बे मखौ जोङो सानसेबा साननै सानदुंआव फोरानो मोजाङै स्रेम स्रेमनो बेनि उनाव मा खामनाय जायो बे माइखौ माने मिलफोराव सौना लांनानै नोंथाङा माइखौ माने माइरं जायनिफ्राय माइ आबाद मावनाय